खोनादोंना नोंथाङा?
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो दा आथिखालनि जा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावो बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों। नोंथाङा सम दोङोबा आंजों एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां बिदिबा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव ओ‌ मा मा आबाद मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां सोरै आबाद होनोबाथ' जों दैज्लां बोथोराव ओ गुबै जों माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो। नोंथां मानो होनब्ला दैज्लां बोथोराव अखाखौ जों गोबां बिबांनि मोननाय जायो आरो दैखौ बेनि बेनिखायनो जों दैज्लां बोथोराव गुबै माइ आबादखौ मावो आरो नोंथां बेनि अन गायैबो जेरै जोङो जेरै दैज्लांनि जेरै लेस्रा जिंखा ओ कुमब्रा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो गुबै ओ माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो नोंथां गो बां सुबुङानो औ बिनि उनाव जोङो ओ औ माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो माइज्लि माइ नांगोन ना बेखौ जोङो नार्सारिनि ओफ्राय लाबोनायखौ लाबोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जों बेखौ ओ जेरै ओ फाथोनि बस्था बेयाव सोनानै जोङो ओ दै दै हाखरफोर जेरै जोङो फुख्रि बेफोराव सोना दोननाय जायो आरो। जों सोमनानै जाहाथे बियो ओ दैया हाबनानै गाजा अरो आरो। नोंथां मानोना बियो प्लास्टिकनि बस्थायाव सोबाथाय दैया हाबनाय नङा नालाय। नोंथां बिनिखायनो जोङो फाथोनि बस स्थायाव आरामसे सोनानै जोङो फुख्रियाव सोना दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो ओ बिनि उनाव जेरै जोङो बेखौ बोखांनाय जायो आरो साननैनि उनाव। बिनि उनाव बेखौ लामस स्रोनानै जेरै थालिर बिलाइ थास' बिलाइ गोदोरजों जोङो खोबना दोननाय जायो आरो। नोंथां एसे दैया सर'नानै औ गाजा अरो अरथों होननानै आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो औ बेखौ जोङो फोथाराव फोनांगोन नालाय नोंथां बिनि उनाव जोङो दै एसे नांगोन नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो अखानि दै खौनो जेरै जोङो आलि खोनानै जोङो आलिजों अखानि दैखौ लाखिनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ गिबियाव खारायग्रोयो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ सामार होनाय जायो आरो ओ गोदोथ' जोङो जेरै ओ मोसौनो नांगौमोन जेरै नांगोल जं गाल मै बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां दानि जुगावथ' जोङो ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौनो गोबांखो नुनो मोनो आरो नों जेरै जोङो आलि खोनोबाबो जोङो मिसिं ओंखारबाय जेरै जोङो माइ हानोब्लाबो माइ नानोब्लाबो जोङो दानि जुगाव जोङो मेचिंजोंनो बाहाय नायखौ गोबांखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। मोसौजों एवनायखौ जोङो औ आथिखालाव नुनो मोनला आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो जेरै जोङो बिनि उनाव मैहो गोन आरो नोंथां मानोना एसे समान जानायनि जेरै गोथौ गला थाबाथाय जेरै जोङो सारोब्लाथाय बियो खोथियाखौ जोङो सारोब्ला नाथाय बियो मोजां जाया नालाय नोंथां औ बिनि उनाव जोङो औ बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ खादाफोराव लानानै आखाइजों एसे एसे सारनानै फोनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बियो मोजाङै गोग्लै जोबनानै रज'थों होननानै आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बियो जि साननि उनाव एसे जौस्लुंस्लं जागोन आरो नोंथां बिनि उनाव बियो थामजि सान जाबाथाय बियो जेरै गायनो हानाय राहैगोन आरो नोंथां। बिनि उनाव जों बेखौ औ फोथारफोराव जेरै गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो बेखौबो जेरै खोथिया फोनायाव एवदोंमोन बेफोर बेफोर बादिनो एवना लानाय जायो आरो नोंथां गिबियावनो जोङो अखानि दैखौ सोनानै ओ सोना लाखिनाय जायो आरो फोथारफोराव बिनि उनाव जोङो बे फालि होगोन बिनि उनाव जों बेखौ खारायनानै दोनगोन आरो। एसे सिंनि हाया ओंखारनानै एसे औ दैजों रुइना थाथों होननानै आरो नोंथां। नोंथां बिनि उनाव जोङो बेखौ सामार होनानै औ मै होनाय जायो आरो नोंथां। ओ दानि जुगावथ' ट्रेक्टरजोंनो जों गासैखौबो एवनो हायो नालाय ट्रेक्टरावनो गासैबो थाखायो नालाय नोंथां औ गोदोथ' जोङो मोसौजों एवबाथाय जेरै जोंनो जि बिगा बेखौ एवनो थाखाय गोबां सान नांगौमोन आरो नोंथां दानियाथ' ट्रेक्टर जोंनो औ सानसेनो जेरै जि बिगा थामजि बिगा गाहाम एवनो हायो नालाय नों थां बिनिखायनो जोङो बे दा गायनाय जायो आरो नोंथां गोबां आबादखौनो जों मावनाय जायो। जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जेरै जोङो खो खोथियाफोरखौ फुनानै बेखौ खोथिया फुनायखौ जोङो जेरै जोङो आरंजिरनानै जोङो खानाय जायो आरो मुथिसे मुथिसे बिनि उनाव जोङो बेखौ औ जेरै जि फोथारावबो गायगोन बेयाव जोङो रोगानानै दोनहैनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जों बेखौ ओ जोंनि बर' आइजोफोरा आखाइजों गसासे गसासे होना गायनाय जायो आरो नोंथां। ओ जों गोदोनि जुगावथ' जोङो जेरै सावरि बादालिसो जायोमोन नालाय नोंथां ओरैनो सावरि जायोमोन गायहैलायोमोन बेनि न'खर बेनि न'खर दानि जुगावथ' जोङो हाजिरा बेखौसो जोङो हाजिरा थिखा गायनायखौसो जों गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंनि बर' आइजोफोरखौ आरो नोंथां औ माइ गायनाया जेरै हौवाफोराबो गायजायो हिनजावफोराबो गायनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो औ गोबांखौनो जोङो आइजोफोरखौनो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। माइखौ जेरै जों आखाइजों गसासे गसासे होनाय जायो। आरो जेरै आबादखौ जों गायखांनानैबो बियाव एसे दै सोना दोनबाय थानांगोन। जाहाथे बियो एसे ओ मोजांसिन जायो आरो। बिथां आबादा बेनि उनाव जों बेयाव इउरिया हासार पटास हासार जेरै गसा बारिनायनि हासार आरो जेरै एमफौ जायैनि हासार बेखौ जोङो होनाय जायो आरो दानि जुगाव रासायनारि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनि बायदि जेरै गोबोरखि हासार बेनि उनाव आरो खानस्रि खानस्रिनि हासार बेखौ बाहायनाय एसे खम बिबांनि नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि थाखायनो जोंनि देहायावबो बेमार आजार आजारा गोबां जाबाय आरो। नोंथां औ औ नों नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव गुबै यै मा आबादखौ गोबांसिन मावनाय जायो नोंथां?
औ नोंथां हागोन जेरैहाय जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो दा नोंथाङा बुंदों जोंनियाव ओनसोलावबो बिदिनो माइ आबाद खौ गुबैयै मावनाय जायो आरो मानो होनबोला जेरै जोंनि सुबुं जिउनि थांना थानाय मोनसे राहाया होनब्ला बे ओंखामानो आरो बेखौ जोङो जानानै थांना थायो औ बेखौ जोङो जेरै दै दैज्लां बोथोरावल' नङा जोङो माइ आबादखौ जोङो मेसें बोथोरावबो गायनो हायो आरो। नाथाय मेसें बोथोराव जोङो औ जोबोद खस्थ' जायो आरो मेसें बोथोराव बोथोराव जों गायनो गोनांबा नाथाय बिनि आलदा माइ थायो आरो जेरै गायनांगौ जायो औ गायनो हानायफोरा गायो। ओंखायनो द जेरै दैज्लां बोथोराव गायनाय माइखौ संनो होननायस जेरै बेयाव बायदिसिना माइ थायो आरो बाहादुर रनजित बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बेनिखायनो दा माइखौ माइ माबोरैहाय गायो होनब्ला आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनसै दा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदियानो गायो। जेरैहाय गिबियावनो जोङो माइजिलि माइ एबा माइ बोराइ जों बेखौ दोनखानाय जायो। दा बेखौ जोङो जा फाथोनि बस्थायाव सोनानै बिदिनो गोराहै खाथुमनानै बिदिनो फुख्रिफोराव जोङो सोमना दोनो आरो साननै सानथामनि थाखाय औ बिनि उनावहाय जों बे खौखौ बोखांनानै लाबोयो आरो लाबोखांनानै जोङो बिदिनो न'आव लाबोनानै जोङो दाबसे जायगायाव दोन दोनथुमो दोनथुमनानै एसे फेनस्राना होयो आरो आरो बेनि उनावहाय जोङो जा थास' बिलाइ मा थालिर बिलाइजों जोङो बेखौ खोबहाबना दोनो आरो जाहाथे बे एसे गरम भाब एबा गुदुं जा हाबनानै गाजा सुग्लिनायनि थाखाय बिनि उनावहाय जों मोनसे थियारि खालामना लानांगौ जायो जेरैहाय बे फोथारखौ मोजाङैहाय एवनानै जोङो बिदि नो गोदोथ' जों मोसौजोंनो हालि एवोमोन ओम नाथाय आथिखालावबो एवो एवनाया थेवबो खम नुनो मोनसै आरो नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन एवनायखौ नुनो मोनो आरो जाहाथे ओ खम सम समावनो जोङो एबा समनि खहा जाया बेनि थाखाय। थाखाया जोङो थब थबनो बेफोर ट्रेक्टरजों एवनानै गायनाय जायो आरो बिदिनो जोङो जा बे खोथियाखौ फोनो जा फोथार बे फो थारखौ जों मोजाङैहाय जेरै गुरैयै एवग्लिजोबनानै बुर बुर एवनानै दोल दोल खालामजोबनानै जोङो बेयाव गायनांगौ आरो बिदिनो गायनानै जेब्ला बेयो जौगोन जौना सोमखोर गाब जागोन। अब्ला जों बेखौ ओ फुयो फुनायाव जोङो। गोदो बिदिनो जे नोंथां बुंनाया थारैनो जे गोदोथ' जोङो बिदिनो सावरि बादालि जायोमोन आरो दाहोना रुवाथि लाना ग्रोम ग्रोम बिदिनो फुनानै गायोमोन आरो जोङो नाथाय आथि खालाव बेबायदि रुवाथि दाहोनाबो गैबांला नालाय आरो सावरिफोरखौबो बारा जाबांला मानसिफोरा बेनिखायनो जोङो ओ रांजों रांखावरिजों जोङो बिदिनो लिंनांगौ जायो। आ रो जेरै हाजिरा खामला होनना मिथियो जों बेखौ बिदिनो औ फैयो। फुनानै जोङो गुबुन मोनसे फोथाराव गायनांगौ जायो नालाय बे फोथारखौबो जोङो बिदिनो एवना लानानै ओ बाय थियारि खालामना लानांगौ आरो बेयाव जेरैहाय आलि दान नानै बा आलि खोनानै मोजांयैहाय बिदिनो एवनानै लानांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो बे माइ खौ ओ बे खोथियाखौ जोङो बेयाव फुनानै गायैनाय जायो आरो ओ जोङो बांसिनै खो थिया फुनायखौ हौवा माहारिखौ जोङो बांसिनै खोथिया फुनाय नुयो आरो आरो माइ गायनायखौ जोङो हिन्जाव मायारिखौ बांसिन गायनाय नुयो आरो आरो बेनि उनावहाय जोङो औ बेनि उनावहाय जोङो बे जेब्ला माइआ जौगोन जौनानै बिबार खिलिनानै फिथाइ थायगोन एबा मोनगोन बेनि उनावहाय जों बे माइखौ हायो आरो ओ गोदोथ जोङो बिदिनो खासि खासिजों हानानै बावखाजों बाननानै न' फारसे लाबोयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बिदिनो जा माइखौ बेयावनो फोथारावनो हानानै नानानै बिदिनो माइखौ जों न'आव लाबोनो हानो बिदि ओ सुबिदा मिसिं ओंखारबाय बेनिखायनो मिसिंजों बांसिन हानायखौनो नुयो आरो आरो गोदोनिखौ बुङोब्ला बिदिनो हानानै जा माइ हाग्रा खासि बेजों हायो हानानै बानना लाबोनानै न' फारसे दा बेखौबो मोसौ हालिजोंनो एवोमोन आरो गोदो बे एवनानै ओ एबा नानानै नानानै जा ओंखारनाय माइ माइनिफ्राय जों ओंखारनो जा माइ बिलाइ बे माइ बिलाइखौहाय जोङो मोसौफोरनो जाहोनाय आदार महरै बाहायो आरो बेखौ आरो जा जोङो जे बिनि उनावहाय जा माइ मोन बे माइखौ जोङो फाख्रियाव दोनथुमनाय जायो आरो फाख्रि एबा दुलियाव औ दानि आथिखालनि मानसिफोराथ ओ फाख्रि होनब्ला थ बुजिखोनो मोनला होननाय बायसा ओ जेनेबा औ फाख्रि होननायखो दुलि होन सो सिनायनो हायो आरो दानि मानसिफोरा
औ
बिदिनो जेब्ला माइआ आबाद मावदों नालाय ओ बिदिनो माबाया ओ फाख्रि एबा दुलियाथ थाखागोन नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो बे माइखौ जोङो बै दुलि बा बाख्रियाव दोनथुमो आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला रांनि गोनांथि जायो अब्ला जों बेखौ फाननानै हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो। आरो जोङो गावबा गावनि न'खरखौ ओ माबा सुं नों हायो आरो जेरै बिदि जा नांगौ मुवा बेफोरखौ जोङो लाबोनो हायो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जा जोङो बेनि उनावहाय जा जों ओंखामनि गोनांथि जायो एबा माइरंनि जोङो बै माइखौनो सौवो। स गोदोथ जों बिदिनो उवाल एबा थब एबा दिंखियाव देयोमोन। ओ आथिखालाव मिसिं आरि ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो जों मिसिंफोरावबो संनायखौ नुनो मोनसै आरो। बिदिनो सौना लाबोनानै जा माइरंखौ सौनानै जा माइ सुजाय ओंखार बे जुजायखौबो जोङो जिब जुनारनो जाहैयो आरो जेरै अमाफोरनोबो जों दाना महरै बा आदार महरै गुन्दै होयो आरो। आरो बिनि उनावहाय जा बे माइखौ जोङो बिनिफ्रायायनो जा माइरंखौ मोननानै जोङो ओंखाम जायो आरो। आरो जोबथियावहाय जोङो जा माइ गायखां माइ गायखांखालि एबा माइ जोबगोन जे गायखांगोन औ बे सानखौ जेरैहाय हाल जांख्रा होनना मिथियो आरो बेयाव जा माइ गायनायानो जा खोथायफुनायानो जा जोबथि सानखालि बे खालि बिदिनो फोथारफोराव हाब्रु खनलाय लायनाय गेलेलायो रंजायो बयबो बिनि उनावहाय